हेल' नोंथां औ औ। औ।
नोंथां ओ दैनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा
औ।
हागोनना।
औ औ हागोन दे नोंथां।
जोंनाथ' दै नङाबा मानसिया थांनानै थानो हाया।
औ औ।
दैयानो जोंनि मोनसे गोनांथार मुवा नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
दैखौ जों ओ दै नङाब्ला जों रावबो थांनानै थानो हाया जोंनि साफ्रोमनि बो जिउआव जिउ खुंनाय हाबायाव जेरै जानाय लों संनाय खावनाय दुगैनाय जि जोम सु बासन बर टन सुनाय गासै खामानियावनो जों दैनि अनगायै जेबो राहाजों मावनो हाया।
औ
जों जोंनि जानाय आदारजों लोगोसे दैबो लोङाब्ला जानो
औ औ औ नंगौ
दैया जोंनि जानाय आदारफोरखौ दोगोन खालामनानै लोगोसे देहा सिङाव जमा जानाय मैलाफोरखौ बाहेरायाव सिगारहोनायाव
औ
खौ गोग्गो आरो गोख्रोङै लाखियो।
औ
न'नि आरो बाहेरानि जिब जुनारफोराबो देहाजों थाजिम आरो गोख्रों लाखिनो थाखाय दै लोंनांगौ जायो।
नंगौ
जिब जुनारफोरनि अनगायैबो ओ रज' जि बिफां लाइफां बा आबाद मावनाय हाग्रा बंग्राफोरनि थाखायबो देरनो लावनो आरो थांनानै थानो था खाय दै गोनांथार जायो आरो। दैखौ जों गोबां खामानियाव बाहाय
औ
गोबां ओ ओ अखानिफ्राय
औ
हाला बिलो बिलोमा बा फुख्रि दैमा दैस लैथो लैथोमा ओ बायदिफोराव जों दैखौ मोननो हायो।
औ
उम हानि सायाव ओ थानाय दै फोराव ओ देहा खौ खहा खालामनो हाग्रा बायदि रोखोमनि बेरामनि ओ जिउसाफोर थायो।
औ।
थाखाय गोगो दैखौ जों हारसिंनि ओमफ्राय निज्रा महरै गहोनानै दैखर दंखल
औ।
पाम्पसेन बायदि फोरनि राहाजों बाहायनायाव ओ बाहायनाय जायो आरो। मानोना गोथौ हारसिंनिफ्राय बरननाय दैया गाज्रि बेरामनि जिउसाफोरखौ ओ जिउसाफोरखौ जाहोयो बेनिखायनो दैफोरखौ एसे गोग्गो खालामनानै लोंनायाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां? औ औ।
औ दे। खोनाबाय दे। हेल' औ।
सोरगिदिं खफ' आरो जोमै जानानै गोजौआव बारजों लोगोसे गोरोबनानै थायो।
औ।
गोबांथार सानदुं दुङोब्ला हाखर हाला, बिलो बिलोमा, दैमा दैसा, लैथो लैथोमाफोरनि दैया साननि दुंनायजों ओ गोजौ फारसे उरायलांनानै जोमै जानानै थायो आरो।
औ औ।
गोबां जोमै फोरा जमा जानायनि उनाव फिसा फिसा दैनि थरथिंफोर लोगो नांनानै गिदिर दैनि थरथिं जानानै गाहायाव गोग्लै जायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव जे ओ बांद्राय अखा हायोब्ला दै
औ औ।
आरो अखा हायाब्लाबो जोंनि ओ ओनसोलफोरा रानस्राव जालांनो हमो। बिफां लाइफांफोरा रान ज्रिंलाङो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव उम। दैखौ माबायदि ओ बाहायो बा
औ जों
हेलौ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंऔ खोनादोंना
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैया माबायदि जागासि दासान्दि दा दैज्लांबो बोथोराव दाथ अखा हागासिनो
जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो दा गोबां अखा हानायनि थाखायनो दैखरफोराव जाम्फैफोराव दैमाफोराव बेफोरबायदि दैया गोबां जाबोगासिनो आरो दुब्लि फोथारावबो गोबां दै जाबोगासिनो आरो माब्लाबा माब्लाबा सानदुं दुंङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव दैफोरा रानलाङो आरो बिदिनो दा जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफ्रानो आबाद मावगासिनो आरो बे आबादखौ जोंङो अखानि दैजोंनो गोबांखौनो आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो आरो जुदि सानदुं दुङोब्ला जोंनि दुब्लि फोथारफोरा रानलांनो हमो बेनिखायनो जोंना आबाद मावनायाव सान्दुं दुङोब्ला एसे असुबिदा जायो आरो दैफोरा रानलाङो नालाय आरो बि बिदिनो आरो जोंना लोंनो थाखाय जोंङो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां खौनो जों दैखर दमखल सरखारि बे वाटार साप्लाइ बेफोरखौ दै गोग्गो लोंनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायफा खायफा गावनि न'खरावनो बेबायदि दैनि मटर कारेन्टजों दिहुननानै बेबायदि दैखौ बाहायो आरो थोरसि सुनाय खांसि सुनाय जि सुनाय लोंनाय बिदिनो जि जोम सुनाय गासै खामानि ननि नांगौ बायदि दैखौ जोंङो बेफोरबायदि दैखरनिफ्राय दंखलनिफ्राय बा मटरजों दिहुननानै जोंङो बाहायो आरो आरो जोंनि खाथि खाला ओनसो ओनसोलफोरावबो गोबां दैफोरा ओ मैला मैथाबो दं दंग जामफैफोरनि दैया जोंना खाथि खाला दंफां लाइफांनि बिलाइफोरजों गोग्लैनानै जाबोर फेरा सेवनानै दैफ्ला दैफोरा गोबां मैला जायो बेनिखायनो जोंङो दैखर फुख्रि फुख्रि बा जाम्फै बेफोरनि दैखौ जोंङो लोंनायाव बाहायनो हाया आरो बिनि फ्राय बिदिनो फुख्रिफोरनि दैखौ मोसौ मैसोफोरनो जोङो फोथाराव मोसौफोरखौ होयोब्ला सानजौफु समाव सानदुं थिर जायोब्ला मोसौ मैसोफोरा बोरमाफोरा दै गाङोब्ला जों फुख्रिनि दैखौ बाहायो आरो बिनि बिनिफ्राय आरो गोबां मानसिफोरानो सुबुंफोरानो मैगं थाइगं गायनायफोराव माब्लाबा माब्लाबा अखा गैयाब्ला हाफोरा रानोब्ला जोंङो फुख्रिनि दै बा ओ जाम्फैनि दैफोरखौनो जोंङो बेफोर मैगं थाइगंआव जोंङो होयो आरो बाहायो ओ बिदिनो आरो जोंना ओ खाथि खालायाव बिदिनो बे सोरखारि दैनि ओ वाटार साप्लाइनि बिदि दैबो फैयो खायफा खायफाया बेफोर दैखौनो बाहायो लोंनो थाखाय आरो फरायसालिफोरावबो बिदिनो फरायसालिनि ओ सोर सरखारि दैनि जे टेंकि बिदि बहायनाय दं बिसोरबो फरायसालियाव दैनि टेंकिखौनो बाहायो आरो बेनिफ्राय दैखौ कारेन्टजों दिखोनानै आरो खेबसेबाव जोंङो गोग्गो खालामनो थाखाय फिल्टारजों सरनानै जों दैखौ लोंङो आरो बिनि बिनिफ्रायथ ओ जोंनि ओनसोलफोराव जोङो गोबां दैखौ गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो जिब जुनारफोरानो दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया बेनिखायनो। जोङो। दैनि गोनांथि जायो दैखौ जोंनो नांथारगौ आरो दै नङाब्लाथाय जोंनि सोलेराबो थाजिम जायाबा जों दै नङाबा थांनानै थानो हाया आरो बेनिखायनो गासै जिब जिवि बिफोरनोनो। बिफां लाइफां जिउसा गासैनोबो दैखौ गोनांथि जायो आरो।
बिदिब्ला नों। दिनैनि सावरायलायनायखौ। बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ औ गोजोनथों नोंथां।